खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांङा खोना हादोंना आंनि आवाजखौ औ। आं बे समाव नोंथांखौ फन खालामनायानो जाहैबाय। आं मोनसे गोनां। थार मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनि गोसो नोंथाङा बे समाव फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां आङो दायो फ्रियैनो दंथ'खायोसो आंजिरायनानैनो दङ।
जोबोद मोजां बिदिब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदानि मुंङानो जाहैबाय। ग्ल'बेल वारमिं
जोबोद मोजां आयदा नोंथां आं बे आयदानि सायाव बिराद सावरायनांगौ होननानै सानो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ दा जोङो बेनि सायावनो साव सावरायगोन दा जोंदि माने थांनानै थानायाव। गोबां माने सानसेनि उनाव सानसे ओ बोथोरनि सोलायनाय। नङा होमबा ग्लबेल वारमिं होनबा बोथोरनि सोलायनाय दा बे सोलायनायाव। जों सुबुं माहारिजों लोगोसे गोबां जिबफोर दं बे बिफां लाइफां नङा होमबा दा बिसोरबो सानफा एफा जाबाय दियै नर्मेल सिटुवेसन बेनिफ्राय बारलांनानै माने गो बां जेंनाजोंसो जुजिनो गोनां जागासिनो जों बुहुम थांनानै थानाय ओ गासै जिबआनो नङा होमबा? सं हमना होनला दैयाव थाग्रा जिबखौनो होन बोरियाव थाग्रा। नङा होमबा दा बेफोरबो माने। गोबां खहा माने भुगिनांगासिनो आरो। दा बेफोर मानि थाखाय जादों नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां निसय हागोन। ओ जिहेथु नोंथांङानो बुंखाबाय। ग्लबेल वारमां मुलुगारि सोलायनाय जिहेथु बिदुंनि सोलायनाय बियो। गासैबो गोदोनि दिनाव नायनो थांङोब्ला जोंङो खोनानो मोनो दि आबै आबौमोना बुंङोमोन। गोदोनि जोंनि दिनासो सनानि जुगमोन सनानि जुगमोन होननानै बिसोर बुंबाय थायो आरोना दा बिनि गुबै। खारनखौ बिसोर सोङो बा ओरैनो डाइरेक्ट थोंजोङै बुंङो कि दानि जुगाव ओ जुगानो ओरैबायदि सोलायबाय खार'ना जाहैबाय गारिया गारि गुरा बांफैजोबबाय। गोदोनि दिनाव जा बिफां लाइफां दंमोन बेखौ दानफायनानै न' बां लुजोबबाय। लामा सामा लुजोबबाय दा बेफोरनि थाखायनो एखेबारे सोलायनाय फैबाय फिफां लाइफां लाइफां गैला बारा गुबुंले जाबाय गारि गुरा फैबाय लोगोसे हनै। गोबां बिबांनि दारिमिनफोर फसंजाबाय बिनिफ्राय गुनाय उखुन्दैफोर दाखोर दाला प्लास्टिक बायदिसिना। फैनाय लोगो लोगो जोंङो ओरैबायदि आबहावाया गेब्रेंलांबाय जायनि जाउनाव दिनै बेबायदि। थासारिया सफैबाय आरो गमामायैनो नंगौ बिगियानगिरिफोरनि जे। बुंनाय राव बे रावथ' बेनो। जे गोदोनि दिनाव बिफां लाइफांआ ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम दंमोन जेरावहाय जिब जुनार गासै। गैबो औ गो गोबां जिब जुनारफोरा जेबो बेबायदि गुदुं बा आदार फोरनि आंखाल गैयालासिनो थांना थानो हादोंमोन जेरै मानसिफोरा गोबां आदार। जेंना गैयालासेबा जेबो। प्रब्लेम गैयालासे गोदो थांनानै थाबोनो हादोंमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंला आरो।
सानबा एफा गुदुंङा ओरैबायदि बांबोगासिनो दं गोदोनि दिनाव बेबायदि गुदुंनि बो मोनदांनाय गैयामोन होननानैसो आबै आबौमोनहा बुङो। गोलोम बोथोराव बेबायदि एफाराब बिफां साया नागिरबायनाय बिदि दैयाव थानांनायलाय बिदि नुफेरामोन नेचारेल बार मिथिंगायारि बारजोंनो आराम सुलायलायनाय थानो हायोमोन आरो दा बेफोर जाहोनफोरा गासैबो बुंनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाय-
मुलुगनाङै जेसेबां सुबुं अनजिमा बांदों बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बे गासैबो ग्ल' जादों होननानै आं सानो आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला सुबुं अन नाय लोगो लोगो सुबुंफोरनो नांगौ जानाय जे न' थाग्रा न'। गिबियावनो जोङो थाग्रा न' लुनो थाखाय गोबां बिबांनि हा नांगौ जायो न' लुनो हाथाय बाजार लुनो अफिस कासारि लुनो एखेबारे लामा सामा लुनो। दा बेफोरखौ नांगौ जायोब्ला जों गोदोहाय बिफां लाइफां जोबमोन बे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै लामा सामा न' बां बायदि बायदिसिना फोसाबजोबनानै मानसिफोरा एखेबारे बिफांखौ दानफायजोब्बाय आरो। बिफांखौ दानफायजोब्बाय दा जोंनि बारहावायाव थानाय जे कार्बनडाइ अक्साइड बे कार्बनडाइ अक्साइड खथ' नोङो बिफांआसो सोबनानै लायो बिदिब्ला कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ सोबनानै लाग्रा रावबो गैयि जानायलाय लाय दा फिफां गैयियाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसा जोंनि बारमणडलाव ओरैबायदि गोसारजोब्बाय जायनि जाउनाव बियो बिदुंखौ सोबनानै बिराद गुदुं खालामबाय आरो दा बिनि बेखायनो गुदुङा बांनानै आइखां बायखां जाबाय आरोबाव लोगोसे कलकारखाना फोराबो बांबाय बिनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर ओरैबायदि बारखौ गेब्रें होबाय गुदुं खालामबाय दा जों बिनि थाखायनो बारहावाया बा बारमण्डलाव गुदुङा ओरैबायदि सोबजानानै गुदुं जानानै दंसै जायनि जाहोनाव हां लानोबो आथिखालाव फ्रेस बार मोननो थांलिया। आरोबाव गुदुङाबो बिराद बांबाय आरो बेजोंनो जिब जुनारफ्रा थानो हायि जाबाय। गोबां बिबांनि दाउसिन दाउलाफोरखौबोथ' जों गोमानाय नुबाय नङा होमबा नोंथां?
उ
जेरै सखा दाउफोरखौ जों दानि जुगाव नुनोनो थांलिया बिसोर गोमालांबाय। बेफोर गासैबो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जानाय होननानै आं सानो नोंथां।
आतसा नोंथां
माबाफोर सानो नामा? सायाव माब्रै जादों एसे फोरमायना होलायसाय नोंथां?
नंगौ नोंथाङा दा बावैस सो सिगाङाव जायफोरखौ मख'लांबाय बेफोरो बेफोरनि गेजेरजोंबो जों ग्लोबेल वार्मिं जादों दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे नोजोर बोयोबा मोननो हागौ ग्लोबेल वार्मिंनि ओ खारनफोरानो
औ नोंथां
जेराव जों जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोङो जानो थाखाय आदाराथ' सामफ्राम बो जिउआव बोथिथामब्लासो ओ सेटिसफेकसन जायो नालाय दा बेनि थाखायबो आबाद मावनो थाखाय जों गोबां जायगाफोरखौ माखासे हाग्रा थानाय जायगाफोरखौ सिफायनानै जों आबाद मावनाय ओ जोंनि मानसि मानसिनि बा जिब जुनारनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दा बेफोरबो जोंनि ओ हाफोरा खालि जाबाय माखासे से जिब जुनारफोरा थैबाय दा बेफोरबो जोंनि बे जाबायदि माने मा होनो लाइफ सारकोल नङा होमबा जोंनि लाइफ सारकोलस। अनलि नटस ओ वमेनस माने आर्ट आर्टनिनो आरोना बुहुमनिनो लाइफ सारकोल दा बे बेफोरबायदिया सोरबाया बारा जाबाय सोरबाया खम जाबाय नोंथाङा बुंनाय बायदि सका दावथु आथि खालाव नुनो मोनला दा बैफोरबायदिनो जोंनि जोंनि जायगा सुबुंनि जायगा आवग्रिनाया बारा जानायनि जाउनावबो बेफोरबायदि लाइफ सारकोलनि माखासे सलुसन बे बेफोर सलुसना गोमालांनायनि जाउनाव बेनि नङा बे बेनि नङा बारायबोगासिनो आरो। दा सान्दुंल' नङा माखासे दैबानानि जेंनायाबो आथिखालाव गोबां माने बारायबोदों दा नै साननैसो सिगां जों नुनो मोनदों। जोंनि आसाम हादबसायावबो गोबां दैबानानि जाउनाव माखासे लामा, दालां ओ ओ थानाय न' बेफोर गाससिबो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनदों दा बेफोरो गासिबो ग्लबेल वारमिंनि एगजामपोल आरो ना दा बेनो सिगां समाव जोङो बै गामि ओनसोलाव जेबायदि बिफां दंमोन। बा दैफोरा बोहैनो थाखाय जायगाफोर दंमोन। बिसोरो आबुङै बोहैनो हादोंमोन। नाथाय दा गोबां सुबुं अनजिमा बांबाय। खाथि खाथि दैनि खाथियावबो थानो गोनां जाबाय जायगा गैयैनि बिदाब फंबाय ओ राननानै ओ बुरजा जाबाय बिदा फंबाय बुरजा जाबाय हाया एसेल' जाबाय जानो थाखाय थोआ जाबाय। आरो हादान नागिरहैबावनो गोनां जाबाय नङा होमबा दा हादानावबो आरो थाखानाय जायगा गानै हादानावबो आरो बिफांखौ दानहैनो गोनां जाबावबाय। दा बेफोरबायदिनो सानफा एफा जोंनि जोबलांनाय ओ थिग जाउनावनो जोंनो आरो बिनि ओ मिथ मिथिंगानिफ्राय भुगिनो गोनां जाबावदों आरो।
नंगौ। नोंगौ, ओ जोङो गोदो हाजो हालाफोरखौहाय एखेबारे सोमखोर सोमखोर नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ जाहोना बेनो गोदोनि दिनाव हाजो हालाफोरावहाय रावबो सुबुंफ्रा थाङाखैमोन। बेवहाय बिफां लाइफांजों ग्रोम ग्रोम बुंफबनायमोन। नाथाय आथिखालावहाय समान जायगायाबो थानो थोला जाबाय सुबुंफ्रा बां जाउनाव बिनि जाहोनाव मा जाखो सुबुंफ्रा बे हाजो फारसेबो खारखोगासिनो दं आरो। जायनि जाउनाव हाजोफोरखौ दानखानानै बेयाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ दान फायनानै बेवहाय न' बां लुहैबाय माबाय। दा बेफोर गासैबो जाहोनफोरनि थाख ओमफ्रायनो दैफ्रा जेब्ला अखा हायो गोजौ हाजोनिफ्राय बोग्लायबोनाय समाव फां लाइफां गैयैलाय हाफोरखौहाय ओरैबायदि बोहै फाबोय जाय मानि हाया गुरै जाखानायखाय एखमबा एखमबा बेबायदि जाहोनावनो अखा हायोयोब्ला हो ओनोलफ्राव गोबां लेन्डस फ्लाइट जानायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो। बेबो मोनसे जाहोन जाहैबाय
आरोबाव आथिखालाव बिगियानगिरिफ्रा बुंनाय बायदिबाथ' मानिे बे दानि दैबाना जाबाय थानाया जोङो ग्लबेल वार्मिं जानाय लोगो लोगो बे ओ माबायावहाय मिरु ओनसोलाव थानाय बरफफोरा गलि जोबनानै दै जागासिनो दंङोनो। जायनि जाउनाव दैनि अनजिमाया बांनानै जोंनि लांदां जायगायावबो बि फैयै फैयै बाना जागासिनो आरो
नंगौ नोंथां जोङो जोङो रिसेन्टलि नुनो मोनदों इउरप हादरफोराव जेराव गुसु जायगा दा बिथांमोननि जायगायाव जों सिगाङाव बेफोरबायदि ओ गरम होननानै खोनानो मोनाखैमोन दा रिसेन्टलि जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बिथांमोननि ओनसोलावबो माने गोबां माखासे आबहावारि जेंना जानायनि जाउनाव गोबां बिदुंजों ओ भुगिनो गोनां जादों जेराव माखासे स्ट्रिक लाइट गारि मथरफोरनि जाबायदि जों नुनो मोननायाव जाबायदि ओह बिदुं बेखौ थावरिनो हायैनि लरहायलांनाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों गरमनि थाखाय गोबां सुबुं फोरा दैयाव दुगैनानै माखासे ओ एलारजि टाइप मोदोमबानो बेफोरबायदि जाथायखौ जों खोनानो मोनदों। दा बेफोरनो जोंनि सुबुं जिउआव माखासे गिख्रुंथाव आरो थांनानै थानांगौ थांनानै थानांगौआ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय जाहैबाय। ओ एफाराब गुसुं समनि गेजेराव जों गोबां बाथ्राखौ सावरायलायबाय जिहेथु ग्लबेल वार्मिंआ बिराद गुवार टपिक बेखौ जोङो दसे समाव फोजोबनो हाया जानायालाय थेवबो जोङो दसे समावनो गोबां बाथ्राखौ सावरायलायनानै मोनथिलायनो हाबाय नङाहोमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो अब्ला जों बे समाव लाखि
औ नंगौ नोंथां गोजोनथोंसै। औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो साबायखर होबाय नोंथांखौ रोजा रोजा।
दे